खोनादों नोंथां ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दायो?
औ दायो आं ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
अ ओ बे समाव आं नोंथांखौहाय ओ आसामनि दैबाना बे आयदानि सायाव ओ सावरायनोसो कल खालामनाय जादोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला ओ दैबाना होनना बुङोब्लाथ' जों सरासनस्रायै ओ जेब्ला अखा बारा हानानै ओ
दैमा दैसा बेफोर लोमनानै जेब्ला मानसिनि थाग्रा खुलि जिब जुनार बेफोरनि खहा खालामनानै लोमसाव फैनायखौनो जों बुजियो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
जों आसामनि दैबानानि सोमोन्दै सावरायनो थाङोब्लाथ' जों आसामनि हा हाथाइनि सोमोन्दै बुंग्रोयोबा साबसिन जायो मानोना जोंनि आसामनि साहाथिं गसंनानै दं हिमालय हाजो हाजोमाया ओ बे हि मालय हाजोमाया बिफां लाइफांजों बुंफुंजोबनाय बेनि हाजोनिफ्राय गोबां दैमा दैसा जोनोम जाना खोला फारसे आसामनि बिखायाव गोग्लैफैदों जेरै संकस आइ दैसा जिया दोनस्रि जिया फरलि आरो गोबां बेफोर दैसाफोराहाय बोहैबोना बुरलुंबुथुर दैमायाव गोग्लैदों ओ बेबायदिनो जों दैबाना जानायनि सोमोन्दै सावरायनो थाङोब्ला जों रायखांनांगोन ओ
आसार सावन दान जि समाव एसे अखाया बांसिन हायो। बेबायदिनो अखा हानानै ओ
गोब्राब अखा हानानै हाखर फुख्रि बिलो दैमा दैसा उसिफावना जेरावनो मेरावनो लोमसावना दैया बाना खालामो बेबायदिनो बाना खालामना दैबाना जायोब्ला गोबां सुबुंफोरनि न' बां न बांजों लोगोसे जिब जुनारनि थाग्रा खुलि जिब जुनार आरो बिफां लाइ फां गोबां आबाद बेफोरखौ जों खहा जानाय नु नुयो। ओ दैबानाया मानसिनि लोगोसे बिदिनो मिथिंगानि गोबां खहा खालामो। दा आं बे समाव दैबानानि खहा जानायनि सोमोन्दै एसे गुवारै सावरायनो सानदों नोंथांजों दैबाना जायोब्लाथ' जों मिथिखायो न' बां लोमसावो सरासनस्रायै आरो मानसिफोरा सादजारलायाव गो गोलैयो मोसौ मैसो फोराबो जानाय आदार एबा गांसोनि थाखाय रसा नांनांगौ जायो बेबायदिनो मानसि फोराबो
जानाय आदार बेफोरनि आंखालाव गोग्लैनो गोनां जायो बेबायदिनो जोंनि आबाद आबादफोर जेरै माइ फाथो सेर बेफोरो दैबानाजों लोमसावनानै फबजानो गोनां जायो जाहोनाव आबादारिफोरा जिंगासिनो गोनां जायो बेबायदिनो दैया उसिफावना हाब्रां खुरखाना मानसिफोरनि न' बां बेबायदिनो ओ गोबांखौनो खहा खालामो आरो सासे मानसिनि जिउखौ दैबानायाहाय बेबायदिनो खहा खालामनानै गोरिब थाखोसिम लाबोनो हायो। दैबानाजों बिफां लाइफां गोजावलांनायनि अनगायैबो मोसौ मैसो बोरमा दाउ अमा मानसियाबो गोजावलांना थैनो गोनांबो जायो बेबायदिनो दैबानानि जाहोनाव माखासे ओ दैजों फैफानाय गाज्रि जिउसाजों माखासे बेरामफोर सनदेरनायखौबो जों नुनो मोनो ओ जेरैहाय ओ जोंनि गेजेराव कलेरा ओ डायरिया बेफ बेफोर बेरामखौ जों जा गोसारनाय नुनो मोनो दैबाना जायोब्ला बेबायदिनो दैबानाया मानसिफोरनि न' बां आरो थाग्रा खुलि जिब जुनारजों लोगोसेनो जोंनि थांलाय फैलायनि हान्था था मेला लामा मथ' थर ओ रेलनि लामा आरो दालांफोरखौ सिलिंखार खालामनाय जों नुनो मोनो जोंनि जाहोनाव ओ रोगाथाइ आरो गोबां बेफार फालांगियाव जेंना जानाय नुजाथिनाय नुनो मोनो ओं बेबायदिनो दैबाना जायोब्ला दैखर एबा जोंनि लोंग्रा दैयाबो गुबुंले जायो आरो बेबायदिनो लोंग्रा दैनि आंखालाव मानसिफ्रा भुगिनो गोनां जायो बेबायदिनो जों आस सामनि दैबानानि सोमोन्दै ओ सावरायनो थाङोब्ला जों गिबियाव रायखांगोरनांगोन आसामनि धेमाजि जिल्लाखौ। मानोना धेमाजि जिल्लायावनो जों आसामावहाय ओ बोसोरफ्रोमबो बांसिन बिबांनि दैबाना जानायखौ नुनो मोनो। ओ सरासनस्रायै जों दै बानानि सोमोन्दै सावरायोब्ला जों
ओ नोजोर बोनो हायोदि दैमा ओ गिद दिर दैमा दैसा आरो ओ दै लामा खाथि गोनां ओनसोलफोराव बांसिन जों दैबानाखौ गोहोम खोख्लैनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथाङा आ गुवारैनो फोरमायबाय जोंनि दै बानाया जोङो बेयो मिथिंगानिजों जा-जानाय बेयो नङा होमबा बेखौ जों मानसि माहारिया खालामनो हाया। दैया दैबाना जानाय मिथिंगाजों जोङो माने बेयो जाथाय आरो मिथिंगायारि जाथ थाय नोंथांङा बुंलांबाय दै बानाजों जोङो गोबां न'खर धंस' जायो जायनि थाखाय जोङो सिलिंखार जालांनो हायो आरो मोनसे न'खरखौ बेयो थो गोरिब खालामनोबो हायो नङा होमबा जेरै नोङो बिल्दिं गोजौ गोजौफोरखौ बेयो खुरखावनानै जुदि लाङोब्ला खनसेयावनो सेव हांगार जालांङो आरो। बेखायनो जोंनि बे मिथिंगायारिया माने मिथिंगायारिनि बे खैफोद बेखौ जोङो रावबो मानसिया खालनो हाया। बेनिफ्राय जोङो रैखा मोननोबा रावबो रैखा मोननो हाया आरो। बेखायनो जोङो दै बानायाथ' जोंनि आसामाव जाफ्लेबाय थानाय दायो जोंनि बे जुन जुलाइ बे आगष्ट बे दान मोनथामा जोंनि थाखाय बिराद गिथावना आरो बे समाव जोङो माब्ला बबेबा बोसोराव गोबां अखा हायो बबेबा बोसोराव एसे खम हायो बे बे दानाव। नाथाय होमब्लाबो जों फोथायनो हायो बे जुन जुलाइ आरो आगष्ट बे दान मोनथामा हायेस गोबां अखा हायो जोंनि आसामाव। आरो जोंनि नोंथांङा बुंलांबाय बे मेघा माने धेमाजि जिल्लाखौ धेमाजि जिल्लायाथ' बुंनो थाङोब्ला बे ओयै ए माने हिमालय हाजो जाय जेरै ओ अरुणाचलनि बेयो आफाङावनो जायो खोलाहा आफाङाव नङा होमबा? जायनि जाहोनाव बे ओनसोलावहाय गोबां दैमा दङ जेरै नोंथाङा बुंलांबाय सबनसेरि बेफोरो जियाभर'रि बेफोर रखम दैया आरो दल दल बेफोर रखम दैमाया आरो लोगोसे सियां दैमाबो दोङ नङा होमबा बेफोर रखम दैसाया गोबां जोंनि माने आसामखौ लोमसावबोयो आरो। मानोना अरुणाचल हाजोआव गोबार अखा हाब्लानो जोंनि आसामावबो खहाया जाफायो बांफायो आरो इदिनो दैबाना जों जोंङो गोबां जोंनि आबाद मावनाय दांनायफोराबो जेरै गासिबो जोङो खहा जालांङो। आरो जोंनि आसामाव धेमाजि आरो लखिमपुरावनो बांसिन दै अखाया गोलैयो आरो बेयावनो बांसिन एफेक्ट जायो आरो जोंनि बे ओनसोलावहाय बि टि सि ओनसोलावहाय जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव एसे आरो जोंनि बे बाक्सायाव एसेया जोंनियाव बांसिन जायो नाथाय अदालगुरियाव एफाग्राब जोंङो दैबानाजों भुगिनांगौ जाया। आरो बै साइडथिंनो क'क्राझार साइडथिं एसे एनै जायो जाय दैमाया जेरै आ जोंनिफाय गोबां बे आ दैमायाबो जोंखौ गोबां खहा खालामो नंङा होमबा बोसोरै जोंनि हाफोरखौ खुगारनानै लांङो आरो बे दैबाना जानायजों जोंङो गेसाव गुफोनफोरखौ लाना फैयो जायनि जाहोनाव जोंङो गोबां माने बेमार आजार जायो आरो मानोना सनन्देग्रा बेरामफोरा बैफोरनिफ्रायबो जायो आरो नोंथां ओ नोंथांङा बुंलांबाय कलेरिया दायरिया नंगौ बेफोरखम माबाया माने जिउसाया बिजानु जोंनि बे दै लेथ्राफोराव थायो आरो बे दैखौ फोर जोंङो मोनलोंब्लानो जोंङो माने लोमजायो साजायो। खिनाय हासुनाय बेफोर रखोमा जायो आरो बे दडायरियाया आरो बेयो सन्देरग्रा बेराम बिनि सेराव जुदि नोंङो थाफायोब्ला नोंबो गोरलैयैनो नोंनियावबो बारदेरो आरो बेफोरो बिनि जिउ बे हामा जोंनि देहानि थाखाय आरो दैबानाजोंबो गोबां दैया गुबुंले जायो नंगौ नोंथाङा बुंनाया सैथो ओ जोंनि बे लोंग्रा दैया जुदि गुबुंले जायोब्ला बे दैखौ जुदि गाज्रि दैखौ जुदि जों मोनोब्ला जोंनि देहायाव कलेरिया दिसिन्ट्रि बेफोर रोखम बेरामा जोंनियाव साफियो आरो नोंथां बेनिखायनो जों
औ।
आ जोंनि बे माने दैबाना जायोब्ला जोंहा गोबां रायजो राजाया खहा जायो जेरै लामा मोजां मोजांखौ खुरखानो होायोब्ला जोंनि थांलाय फैलाय हांखो हान्था मेलाया जेरै बन्द' जानो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां अब्ला जोङो जोंनि बे खामानि मावना लानाय जोंनि बे जिउआव दावबायनाय लामाया माने गोथेया थायो आरो बिदिनो जोङो गोबां ओनसोलाव दिनै नों बुंनो थाङोब्ला दिनै धेमाजि जिल्लायाव दिनै रेल लामाया बायबाय जायनि जाहोनाव दिनै क्रर क्रर गभमेन्टआ लस जाबाय नङा होमबा दिनै दा ट्रेना बे साइथिं थांनोनो हाथ'वा दायो दिनै बुंनो थाङोब्ला नों गुबुन लामा थांनो गोनां जायो डिब्रुगङ साइदाव बेफोर रोखोम दैबानाजों गोबां रायजोनिबो हादोरनिबो गोबां खहा जायो आरो बे खहा जानाया जोंनि हादोरनिनो आरो हादोरनि सम्पतियानो जोंनिबो सम्पति होनना जोङो सानना लानो हायो नङा होमबा? जों मथिं जारनि खालामनो हाला बा दावबायनो हाला बेथ' जोंनि खहा नङा होमबा? जों गोजान लामाथिं थांनो गोनां जाबा जोंनि रांखान्थियाबो बारा खरसा जालायगोन नङा होमबा नोंथां? बेफोर रोखोम जों खहा जायो आरो बेखायनो जोंनि रायजोनि खहाया माने रायजोनि खहायाबो जोंनिबो खहा आरो अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होबावदो जोंनि बे दैबानानि सायाव नोंथाङा मा एसे मिथिबावो?
औ थारैनो दै बानायाथ' गोबां खहा खालामो मानसि लोगोसे मिथिंगा ओ जोंनि थांना थानाय जिबफोरनि बेबायदिनो खहानि रुजुनायाव जों एसे बिबांनि मुलाम्फाबो जानाय नुनो मोनो आरो दैबाना जायोब्ला ओ जेरैहाय जेरैहाय दैबाना जाब्ला ओ जोंहा दुब्लिफोराहाय लोमसावना दैजों फैफानाय खायसे ओ फुलुं गोनां हासार हायाहाय जोंनि दुब्लि फोथार फोराव हासार रानना गालांनाय जों नुनो मोनो बेबायदिनो ओ दैबाना जायोब्ला दैजों फैफानाय जों माखासे नाफोरबो मोननाय नुनो मोनो बेबायदि दिनो आरो हाखर फुख्रि खायसे ओ गाहाय जायगाखौहाय ओ जों ओ दैबाना फैयोब्ला माब्लाबा हा लाबोफानानै फबना गालांनाय नुनो मोनो बेबायदिनो खायसे गाहाय जायगाया गोजौ जाालाङो दैबानानि जाहोनाव ओ बेबायदिनो दैबानाजों माखा खासे ओ बिफां लाइफां गोजावबाव बोफानाया जोंनि थाखाय ओ जायनिफ्राय जों बनफोर बुथुमना लानो हायो बेबायदिनो
औ।
दैबानाया खहानि रुजुनायाव एसे बिबांनिबो मुलाम्फा होयो बेबायदिनो
दैबानायाथ' खहाथ' खालामखायो बेबायदिनो आसामनि भुमखौराङारि हालोदखौ नायब्ला जों दै बानाया थ' ओ जाबायानो थागोन आरो जाबायानो थायो बोसोरफ्रोमबो बे दैबाना जायोब्ला ओ सरखारजों लोगोसे ओ सुबुंफोरजों लोगोसेनो सरखारा गोबां लाख लाख रांनि खरसा जानाय जों नुनो मोनो दै बानाया आसामनि मोनसे केन्सार बेमार बायदि जाय ओ मोनसे गानो रोङि बेराम ओ
औ
आसाम एबा भारतनि दैबाना होबथाग्रा बिफाना दैमा दैसानि थालाखौ फोथौनानै एबा बांद्राय दै ओ गुबुन लामाजों दैथाय हरा हरागौ मानि बे गानो रोङि बेरामनिफ्राय बारग'नाय नङा ओ दैबाना खौ होबथानो थाखाय जों माखासे राहाफोरबो लानो हायो ओ जेरैहाय जों दै बोहैलांग्रा ओ जायगायावहाय जों ओ थि मोजां रोखोमनि जोङो बान्दो एबा दामफोर बानायनानै बेनि अनगायैबो जों ओ माखासे ओ दै जिंनि आलिफोरखौहाय ओ मोजां रोखोमनि गोजौ माथावरि खोनानै बेबायदिनो बेफोराव सरखाराबो गोनां बिफाव लानो हायो आरो ओ
नंगौ नोंथाङा नोंथां बुंनाया सैथो औ जोङो जोंनि दैबानाखौ होबथानोब्ला जोङो अकल जों हाया नङा होमबा गभनमेन्टआ बेखौ दा माने बिबान लानांगोन आरो जोङो जोङो बान्दोखौथ' जोङो हारसिं मानसिजों हाया ख्रर फैसा नांगौ जायो नङा होमबा? औ बेफोरनि थाखाय जोङो सरकारा जोंखो हानाय मानि मदद होनांगोन आरो। अब्ला नोंथां जोंनि सावरायनांगौआबो लावबाय जोङो सावरायनांगौ बेखोनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो। दे बिदिब्ला।